अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादो नोंथां।
औ ओ नोंथांखौ आङो कल हरनायनि जाहोना जादों आं नों थाङा आंनो दसे सम होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांनाव आङो नोंथांनाव आङो जों गावबा गावनि ओ लाइफखौ बा गावबा गावनि थांखिखौ जोङो माबायदियै जोङो खालामोब्ला माबायदियै जोङो जोंनि थांखिसिम बा जोंनि ओ जोंनि साननाय बा थांखि लानायफोरखौ जोङो माबादियै साक्सिस जानो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ औ खोनादों खोनादों।
गावनि जिउ एबा गावनि लाइफाव माबायदि साक्सेस जानो हागोन होनदोना नोंथाङा?
औ नोंथां औ।
औ साक्सेसथ' बुंनो थाङोबा नोंथां ओ बिदि ओ मा होनगोन बेखौ गावबा गावनि सायावसो सोनारो आरोना।
गावबागाव गावनि सायावसो सोनारो बियो साक्सेस जानाया मानो होनब्ला गाव गोसो थानांगोन। गाव गोसो थायोब्ला गासै खामानिखौनो हायै खामानिखौबो हानाय जालाङो आरोना बिदिनो साक्सेस जानो हायो सानसे। गिबियावनो जों मा खालामनांग्रोनांगोन मोजाङै बिमा बिफा, बिमा बिफायाबो बेखौ गथ' गथायखौ एसे नोजोर मोजां नोजोरजों नोजोर होनांगोन। मानो होनब्ला जोंनो ओ सासे मोजां साक्सेसफुल जानो गोनांबा जों मा खालामनांगोन आरो गिबियावनो बिमा बिफाफोरा एसे मोजाङै जोथोनै गावनि गथ'खौ फरायनो होनांगोन आरोना फरायनो होग्रोनांगोन। थिया फरायनाया एसे मोजां जायो एबा गोजौ थाखोसिम जौगालांनो हायो। अब्ला नों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जिउ खुंनो एबा साकसेस जानोथ' माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानिखौ मावखागोन एबा नागिरखागोन नङा होनबा बेफोरबायदिनो उम बेफोरबायदिनो गोबां गोबां खामानि दं मावनो लागा एबा मावनांगौ गाव गावबो गोसो थानांगोन बिमा बिफा फरायनाय होनायजोंल' जाया गावबो फरायनांगोन। गावबो गोसो होथाबनांगोन। जेरै जायखिजाया साक्सेस जानो थाखाय बिमा बिफाया नांगौ बायदि नों खौ मदद खालामगोन एबा रां रुफा होगोन। ओ बेखौ ओ गथ' बिमानि गथ' गथ'सायाबो एबा हिनजावसा एबा हौवासायाबो मोजाङै फरायनांगोन गिबियावनो। बिनिफ्राय मोजाङै जुदि फरायनायफोरा मोजाङै जायोब्ला एबा मोजां गोजौसिन थांनानै जुदि मोजां मासि लानो हायोब्ला बेफोरबायदियावथ' दङ जेबो उसुबिदानि खोथायानो गैया साक्सेस जानायनि। मानो होनबा गावबा गाव मोनसे लाइननि फरायनो हायो आरोना मोनसे। बिदिनो फरायनानै नोङो सोरबाबा उकल फरायनोसै सोरबाबा इन्जिनियार फरायनोसै, सोरबाबा डाक्टार फरायनोसै सोरबाबा ओ प्रफेसारनि लाइनाव थांनोसै सोरबा सोरबा मास्टाराव थांसै सोरबाबा डिफेन्साव थांसै बेफोरदिनो गोबां खामानि दङ साक्सेस जानो थाखाय नों मावनांगोन आरो बेफोरबायदिल' नङा ओ गावनि आथिथिङाव गाव गसंनो थाखाय जोङो जेसेबां हायो एसेबां ननो खस्थ' खालामनानै बेफार फालांगिफोरखौबो मावजागोन आरो ना नों मोजाङै जुदि बेफोरबायदिनो ओ बिदिनो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा मा मा उम मा मा राहादों एबा मा मा खालामोबा साक्सेस जानो हागोन गावनि लाइफआव जिउ खुंलांनो थाखाय
अ नोंथां ओ साक्सेस जानो थाखाय जोङो ओ नोंथाङा द बावैसो ओ बुंलांनाय बायदिनो जोङो जोंनि लाइफखौ
सहैनो थाखाय जों गोबां खस्थ' खामानि मावनांगौ जायो। आरो लोगोसे जोङो बे थांखिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जोङो गावबा गावबो फरायनायनि सायावबा मोनसे खामानिनि सायाव जोङो गोसो होनानै मावनांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ बिदिनो जोङो ओ बे थांखिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जोङो जेरैहाय जोंहा ओ रां रुफानि ओ एसे एनै नांगौ जायोब्ला बा माबेबा खामानियाव जोंनो ओ रांनि गोनांथि जायोब्ला जोंनो बे रांफोरखौ जोङो बिमा बिफानिफ्राय ओ लानाय जायो आरो नोंथां‌ बिमा बिफायाब्ला बेफोरबाददिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै बा बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि थांखिसिम सहैनो थाखाय आं बिमा बिफायाबो जोंनो गोबां हेल्प खालामना होयो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ बिमा बिफाया जोंखौ' रां रुफानि हेल्प खालामनायनि अनगायैबो बेजों लोगोसे बे थांखिसिम सहैनो थाखाय ओ जोंबो गोबां ओ गुवारैनो जोङो नाजाथाबनांगौ जायो आरो नोंथां। जाहाथे जोङो जोंनि थांखिखौ साक्सेस खालामनो हायो आरो नोंथां। बिदिनो आरोबाव जोंङो ओ बे साक्सेसखौ जोङो ओरैनोथ' डाइरेक्टै साकसेस जाहैनो हाया गिबियावनो जोङो ओ सोलोंथाइ बा सोलोंनानै लानांगौ जायो आरो नोंथां। बिदिनो आरोबाव जोङो बे सोलोंथाइखौ ओ गोबाङै गोसो होनानै ओ सोलोंनानै लानांगौ जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लानायाव जेरैहाय फैसा थाखा बा ओ रां रुफानि जोंङो गोनांथि जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ साक्सेस जोंहाथ' दा ओ न'फोराव गोबाङैनो जोंहा रां रुफानि ओ रां रुफानि गोनांथि जाखायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो रां रुफानि ओ गोनांथि होननानै बो जोङो ओ फरायालासिनो थानो नाङा आरो नोंथां। ओ जेरै जेरै हायो जोङो बिदिनो ओ जेसेबां खस थ' खालामनानै जो ओ बे फरायनायाव जङो रां रु फा मोनो बेखौ जोङो नाजानांगोन आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा ओ गोबां गोबां खस्थ' खामानि मावनांगौ जायो जोंनि ओ थांखिखौ हेल्प खालामनो थांखिखौ जोङो सहैनो थाखाय। बिदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ खोनायाखै मा होनदों नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा मा होनदोंमोन होनलाय।
नोंथाङाबो एसे जोंनि थांखिखौ जोङो साक्सेस खालामनायाव आरोबाव माबायदि खालामनांगौ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोंथांा बिदिनो दानि बुंनाय बायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि एबा आं दानिसो एसे आवोलाव होनखांबाय बिदिनो साक्सेस जानो गोनांबा मानसिया गोबां दुखु खस्थ' एबा खैफोद आफोदनिफ्राय जुजि होनांगौ जायो आरोना बिनि उनावसो सासे मानसिया साक्सेस जानो हायो, मानो होनोब्ला? मानो होनोबा जोङो दुखु खस्थ' नङाब्ला दुखु खस्थ' जायाब्ला एबा खस्थ' मावाब्ला जोङो गावनि ओ साक्सेस जानायखौ मिथिया बेनिखायनो माबा मोनसे मुवा मोननो थाखाय एबा माबा मोनसे खामानियाव नों मुखुब जानो थाखाय। बेखौ खस्थ' आरो दुखुआथ' थाखानांगोन मानो होनब्ला बे खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो सानसे सममाव मोनोब जोङो मिथिना मोनो एबा मोनदांनो हायो जे औ नंगौ बेफोरबायदि खामानि मावबासो जोङो साक्सेस जानो हागोन। बेफोरबायदि आरो ना बेफोर बायदि खस्थ' जानायखायसो आं दिनै साक्सेस जानो हाबाय। बेनिखायनो ओ मालाबा समाव खस्थ' मोननायाबो सुबुंनि थाखाय। मोनसे मा होनगोन बेखौ? सुबुंनि थाखाय मोनसे मिथिना लानाय एबाोलों सोलोंनो हायो आरो। आरो ना जायखौ जोङो मोननो हास्थायबाबो मोननो थाङा जेरै रां रुफा गैयाबा जों हा गारि मथर बायनो खस्थ' जायो एबा रां रुफा गैयाबा जोंहा गारि मथर लानो एक्जामपोल आंनिखौनो होनबाय गारि मथर बायनो जोंा रां रुफा गैयाबा हाया। आरो ओ माबा मोनसे जोङो मोजां लाइनाव फरायनो नागिरबा एबा माबा मोनसे जोङो मोजां डाक्टर इन्जिनियार फरायनो नागिरबा जोङो रां रुफा हाया रां रुफा गैयाबा फरायनो हाया बेफोरबायदिनो जोङो जेन
खुनुरुखुमै जोङो खस्थ'यै एबा नाज निजनि नाज थाब हाबनायजों लोगोसे खस्थ'यैब्लाबो फरायनानै जुदि गोसो होनानै जुदि मोजाङै फरायलाङोब्ला। बेफोरबायदियावबो जोङो सानसे समाव साक्सेस जानो हायोब्ला सानो आरो ना सानखांनाय फैयो एबा गावनो बुजिखांफिनो आरोना माबा मोनसे मोननो थाखाय थाखाय जोङो नाजाथाबब्ला हायालासेनो जिेखुनु खामानिखौनो मावालासिनो थानो ह बेफोरबायदिखौ सानखाो आरोना साक्सेस जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो गोबां खामानि दङ एबा मावनांगौ बे बेफार फालांगिखौनो होननो थाङोब्ला बेफार फालांगिखौ नोङो मावनो थाङोब्ला ओ गिबिनिफ्राय जिर' बेलेन्सनिफ्राय नोङो मावोब्ला सानसे एसे-सानसे एसे खस्थ' खामै-खामै मालाबा मोनगोन मालाबा थांगोन बेफोरबायदिनो मालाबा समाव नोङो ओ मोजां बिजनेसमेन एबा मोजां ओ फालांगिरि जानो बाराथम टाइएम नाङा आरो ना। बै समाव जोङो ओ बिदि साक्सेस जाहैनायनि उनाव जोङो उनफारसे नाहरफिनबा मिथियो जे ए जों बे बिसिमहालागै फैनो जेबा वाननिफाय जोङो तेनफार सेनआ लागै फैनो बेसेबां खस्थ' खालामखो एबा बेसेबां जोङो दुखु सहायनांबाय। खस्थ' सहायनांबाय बैफोरखौ सानखांफिनो आरो ना। साक्सेस जाखांनायनि उनाव बेनिखायनो ओ साक्सेस जानो थाखाय जोङो जेसेबां हागो एसेबांनो ए गावनि खस्थ' एबा दुखुफोरखौ ओ सहायनो गोनां जायो आरोना बिदिब्लासो मानसिया ओ साक्सेस जानो हायो। एबा ओ मोजां जिउ ए खुंनो हायो आरो ना। बिदिब्ला नोंथां ओ फैयै-फैयै जोंनिया टाइमा बो जाबोबाय ओ नोंथांदों दान्दिसे सम जोंनि जिउ लाइफआव साकसेस जानाया माबायदि खालामब्ला माबायदि साक्सेस जानो हागौ बेफोरबायदिखौ सावरायलायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांदों ओ मालाबाफोर लोगो मोनफिनगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय ओ बिदिब्ला जों लाखि दोननोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोनथों।
औ गोजोन्थों।